हेल' औ औ दङ नोंथां
अ नोंथांजों माखासे आयदानि सायाव माने रायज्लायनो सानदोंमोन आरो जुदि नोंथाङा फ्रिबा
जागोन जागोन लायारायनो जागोन
अ थारमाने सानदों माने बिदिनो सोलोंथाइ दानि गोदो दानि जुगाव सोलोंथाया मायदि गोदोनि जुगाव माबायदिमोन आमफाय जोंनि बर'फ्रा जेनेबा जोंनि बर' मिडियाम आरो इंलिस मिडियाम नि एसे माने मोनसिनो लुबैदोंमोन आरो सावरायनो हागोन दा?
जायो सावरायजागोन
नोंथाङा एसे बहुरलाय
अ बर' मिडियामनि बागै बुंनो थाङोबाथ' आंनो इंलिस मिडियामाव फरायनाय खा बेबो प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय ओ बिमा बिफाया मोजां स्कुलाव फोरोंनो होननानै नो ओरै टाउनाव थाबफैदों नालो आङो गोदो उन्दनिफ्रायनो इंलिस मिडियामाव फरायनाय बर' मिडियाम मा होनो बर' मिडियामाव फरायग्राफ्रा एक्सुलि बांसिन एदभान्टेज दङ आंनि साननाय मथेबा आरो बिकस जों थ' दा इंलिस मिडियामाव फरायबोनाय जों बर'नि गोदोनि रावफोरखौ मिथिजोबा आरो खिन्थु जाय बर' मिडियामफोराव फरायो बिसोर बर'नि रावफोरखौबो मिथिजोबखाबाय आरो दा देरै देरै बिसोर बिदिथ' नङा जे इंलिस रोङा इंलिसखौथ' रोंलांखाबाय जेखौ जों रोंखायो गोदोनिफ्रायनो स' बर' मिडियामाव फरायग्राफोरनाव बांसिन दं बिसोर बर'बो रोंबाय इंलिसबो रोंबाय आरो दा जों आसामाव थायो नाल' खमनायाबोथ' रोंखागोन बिसोर स' बिसोरनाव बेनो एदभान्टेज जे गावनि भाषा बर' भाषाखौबो रोंबाय गुबुन भाषाखौबो रोंबाय माने बांसिन केपेबिलिटि थायो बायदि मोनो आरो आङो जाय बर' मिडियामफोरनाव फरायदों बिसोर गथ'फोरखौ स' बेनोसै आरो आं साननाया बे मोननै मिडियामनि बारे नों मा बुंनो सानो नोंथां?
ओरैनो सोलोंथाइ होनबाथ' गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलों दानि सोलोंथाइ गोबां जों सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। दा ओरैनो गोदोनि जुगावथ' सोलोंथाइ लानो थाखाय माने गोबां माने गोजान गोजान जायगायाव दा दावबायनानै थांनो गोनां जायोमोन। दानि जुगावथ' जों आगानसे एबा न' खाथियावनो जोङो मोनफ्रोमबो गामि खाथियावनो जोङो सोलोंथाइ होननायखौ नुनो मोनो आरो सोलोंथाइ होनोबा फरायसालि नुनो मोनो फरायसालिमा गैयाबाबो जेनेबा फरायसालिखौ नुनो मोनो। स' बेफोरबायदिनो गोबां सोलायनो नुनो मोनबाय दा हमना ला गोदो जेनेबा जोङो ओरैनो सोलोंथाइखौथ' सरासनस्रा जेनेबा फरायसालिनि अनगायैथ' जेरावबो मोनामोन ना दानि जुगावथ' जोङो फरायसालियाव मोनो जेनेबा ओरै मबाइलजोंबो जों फराय बायदिसिना गियान बुथुमना लानो हायो बेबो मोनसे सोलोंथाइ ला नाय जाबाय ना मबाइल जोंबो आथिखालनि जुगाव दा बेबायदिनो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आं सा सानो माने नोंथाङा ओ जोंनि बांसिन बर' मानसिफ्रा जेनेब्ला सोरबा सोरबा बिसोर बांसिनानो नङा सोरबा सोरबा बर' मिडियामाव फर फरायनाय इंलिस मिडियामआव फरायनाय दं आरोना स' आं सानो माने बेफोर आथिखालनि जुगाव जों बर' मिडियाम फरायनायाबो गोजौथानि थांनो हासै थांनो हायो मानो होनब्ला जोङो जिनै थाखासिमल' जों बर' मिडियामखौ मोनखायो स' बिसिम जोङो फरायनानै बिसिम फरायनानै बि जोङो गु-गुबुन जेनेबा जिनै थाखोनि उनावथ' जोङो ओ गेदेद फरायनो थाखाय जोङो आरो जेनेबा ए बेनि उनावथ' इंलिससो जाजोबखागोन नालाय बाव माने जोङो सानो सानो माने जिनै थाखोसिम बर' फरायनानैबो दिनैनि बे बे समाव जोङो इंलिसखौ लांफानानै बे समाव जोङो फरायसालिमायाव फरायनो थांबा अब्ला जों आराम जे जायगायाव माने इंलिसखौ लांफानांगोन आरो इंलिसखौबो मानोना जोङो बर'खौ जोङो क्लास टुवेल्भसिमल' मोनखायो जेरैखि जाया बेेलेग बेनि गोजौ थाखोआव जों मोनखाया ज' जोंथिंबो बेदिनो नुनो मोनो बांसिन नागिरनानै जायना फैसा दङ फिसाखौ जेनेबा गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ जेनेबा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ होनो होननाय एसे स्मार्ट जाहोनो थाखाय होनो आरो बिसोरो इंलिस मडियामाव फोरों सो बे नङा जों बर' जानानै जोङो बर' बिमानि रावखौनो फरायनाया मोजां आरो आंनि साननायाव सम बायदिनो जोङो बर' मिडियामाव फरायनाबो जोंनि आथिखालनि मुगायाव डक्टर साइन थिस इन्जिनियार जानायखौबो जोङो नुनो मोनगासिनो आरोना आरो जोङो बर' फरायसालि फरायसालिमा जों गोबां गायसननायखौ नुनो मोनगासिनो दा आथिखालाव बेफोरनो गोजोखान गोदोनि आरो दानि भारतफोर बुंनो थांबावदों बेनो आरो
उम।
दा नोंथाङा एसे माबाफोर माने जेनेबा सोलायनाय नुनो मोनबावदों नामा एसे बुंबाव
मारै होनखो नोंथाङा?
नोंथाङा जेनेबा दा सोलोंथाइनि अनगायै मोनसे बुंबावोन नामा आमफ्राय माबा मोनसे सोलायनाय नुनो मोनदों नामा एसे बुंबावगोन नामा?
सोलाय सोलाय होनो ना मा होनखो मोजाङै खोनायाखो नोंथां मा होनदोंमोन?
नोंथांखौ होनदां आथिखालनि आरो गोदोनिफ्राव बोरै एसे सोलायनाय नुदों नुनो मोनदों नामा होनदां सोलोंथाइ
अ अ सोलायदों बिराद सोलायदों एकदम सोलायदों होनजायो माने गोदोहथ' जों बर' मानसिफोरा जोंनि आबौ आबैमोन होन जोंनि आइ आफायमोन होन बिसोरो बांसिनानो बेसे फरायदों मेट्रिक पास फरायदों। टुवेल्भ पास फरायदों बिनि बाराथ' बिसोर फरायाखै नालथो स' दा जों बिसिमखौथ' बयबो मोनजोबखानाय बिसिम टुवेल्भ पासखौथ' जोंनि समनि जेनेरेसननि गथ'फोराथ' होनजायो। गाससिबो टुव पासखा ओमफ्राय डिग्रिखौबो फासखौनो खालामजोबबाय होनजायो दा माखासे फरायलांगासिनो दं। बेफोरबायदि मानिे जों दा इडुकेसन लानो बांसिन चान्स मोन्दों आरो। जोंनि आइ आफामोना बेबायदि मोनाखैमोन बिसोर बिराद खस्थ' खालामबोनानै गावसोरनो हाजिरा मावबोनानैसो फरायब मोन गस्ला गिजि गाननानै थाङोमोन दा बिसोरजोंनो एफा स्पेसियेल माने चान्स प्रभाइद खालामदों जे जों स्कुलाव थांनो मोनो। कलेजाव थांनो मोनो गावबाागाव स्कुटि गावबा गाव साइकेलजों थांनो हायो गावबागाव मा होनो गारिफोरजों थांनो हायो जों मेरला माने बांसिन डेभेलप जादों ओमफ्राय बांसिन चान्स मोनदों फरायनो मानो थाखाय आरो गोदोफोराव जाहैबाय खाथि खालायाव बिदिनो स्कुल थांनो मोनामोन मास्टारफोर थायामोन थाबाबो बे बर' फरायसालिफोरा जे दङ जोंनि एल पि फोर बिदिनो हाइ स्कुलफोर जे थायो बेफोराव मास्टारफोरखौनो मोननो थाङामोन। दा मास्टारफोरबो दङ। ओमफ्राय मेलला रोखोमनि जोंनो माने सुबिदा मोनबाय आरो जोङो बोथोरजों थाङै थुयै
थ' बेखौनो जायो खि जों बिराद बांसिन सुबिदा मोनदों जोंनि